खोनाबायना नोंथां? हेलौ औ अब्ला जों औ औ अब्ला जों
नोंथांखौ आं मायबा मोनसे सोंनो। सोंनो सानदों नोंथां माने बेफोरबादि जोंदि दा जेरै सुबुं माहारिया थांनानै थानो थाखाय जों जेरै रांनि गोनांथि जायो। रां-रांखौ माने बेफोरबादि जेरै आबाद बायदिसिना बेफार खालामनानै बिजिनेस खालामनानै जेरै जों रां आरजियो थिग बेफोरबायदिनो नोंथां। नोंथां जोङो जेरै अमा दाउ बोरमा हांसो बायदिसिना माने मोसौ मैसो इदि फिसिनानै। जों माबोरै माने सुबुंफोरा जिउ राहा खांनो जिउ खांनानै माने थांनानै थायो माने बेफोरनि सायाव एसे माबोरै माने बेफोर जिब जुन्थुखौ फोथांनानै लाखियो माबोरै माने माबोरै राहायै जों दोननांगौ बेफोरनि बागै नोंथाङा मोनसे गुवारै फोरमायनानै होनो हागोन नामा।
हागोन। औ अ नंगौ नोंथां बुंनायखौ आं। थोंजोङैनो बुंनो सानबाय जोङो साफ्रोमबो ओ सुबुं माहारियानो जोङो दिनै दाउ अमा फिसियो दाउखौ जेनेबा जोंनि साफ्रोमनिबो न'खरावनो जोंङो दाउखौ नुनो मोननाय जायो जोङो एस ए पार्सनेल जोङो बिजिनेस लाइनाव लाङाबाबो जों जानो थाखायबो जों दाउखौ फियो। आरो अमाफोरखौ जों फियो बिदिनो जों बोरमाफोरखौ फियो आ गोदोथ' जोङो जोङो बै समनिफ्रायनो जेब्ला जों आजै आजौमोननिफ्रायनो जेनेबा जोङो दाउ अमाफोरखो जों फिसिबोनायखौ नुदों बुंनो थाङोब्लाथ' जोंनि दाउ बोरमाफोरा बिसोर हाग्रानि जुनार जन्थुसोमोन नङा होमबा बेखौ मानसि फोरा दिनै गाव आंगो खालामनानै न' हराव बेखौ फिग्रा जुन्थु हिसाबै बाहायनानै लाबाय नङा होमबा नोंथां। औ जेनेबा जोङो बोरमा। फिनानैबो जोंङो गोबां रां आरजिनो हायो अमा फिसिनानैबो जों गोबां रां आरजिनो हायो आथिखालाव जोंनि साइदावहाय ओ साफा सानै बिदिनो बोरमा फार्म बनाय। दों आरो अमा फार्म बनायदों बिदिनो दाउ फार्म बेजोंबो गावनि जिउखौ सुंथानो हायो आं नुहुरो मानोना आथिखालाव जोङो साख्रि बाख्रिजोंल' सोनारना थानो गोनां जाया थाखा फैसाया जोङो मावबोला जोंनि हायावनो थाखा फैसा दं। बेखायनो जों साफ्रोमबो मानसियानो जेनेबा माने गुफुं माने गुफुं आरो जोङो एकटिभ जानांगोन जेनेबा जे जेखि जाया हाबायावनो जोङो बावउसोमनांगोन गावखौ अब्लासो जों रां आरजिनो हागोन। ओम नों ओरैनो थाब्लाथ' नोङो थाखा फैसा। आरजिनो हाया नङा होमबा नोंथां। बेखायनो जोङो खामानि मावनांगोन खामानि मावनानो जाखानांगोन मानसि हारिया। बे जोनोमाव माने बे जिउआव जुदि थांना थाजासिम बेखायनो जोङो दाउ अमाजोंबो जों गोबां रां आरजिनो हायो आं बेखौ नुहुरो। मा अमाजोंबो जों गोबां रां आरजिनाय बेखौ आं नुहरो बोरै होननानै बुङोबा जोंनि साइदआवहा न'खरफ्रोमबो बर' गामियावनो मासे नङा मासे अमा थाथारगोन नोङो बोरमा मासे मासे नङा मासे नुफ्रामगोन नोङो। जेरैबायसा नोङो जोंनि जानाय आदार खौ जेनेबा जोङो अमानो जेनेबा जों गुनदि होयो जेराव माइरंनिफ्राय माइनिफ्राय ओंखारनाय गुन्दै जाय गुन्द्रा बेखौ जों अमानो दौवो बोरमानोबो दौवो खायसे आरो बोरमायाथ' गां बांसिनानो जेनेबा गोथां जिरादखौसो गोथां बिलाइखोसो बांसिन जानो मोजां मोनो बोरमाया। आरो जोङो अमाखो जोङो गुनदिजों आदार होनानै थास' ओ गोसोमनि बा थास' गुफुरनि जोङो रुनानै होनानैबो जोङो अमाखौ जोङो फिनो हायो आरो जोङो फार्म हिसाबै जोलै खालामोब्ला नोङो गोदान आदबजों नोङो आ आदारखौ होनांगोन नाथाय जोंनि बे आदार दानाया एसे सिस्टेमा सोलायगोन माने गोदान आदबजों नोङो बायोब्ला बिसिनि दानाया बेलेग धरननि जागोन आरो अमानिया दानाया। बेखौ होयोब्लानो मा सारिमायावनो देरो । बिदिबा बिदि उम खालामनानै नोङो अथ्र' हाजार बिस हाजाराव नोङो सय माह खात माहयावनो नोङो फाननो हायो नाथाय न'नि देसि अमाखौ जोङो अ जोङो बोसोरसेबाबो जोङो फिबाबो जोङो पसिस हाजार त्रिस हा जार मोननायखोनो जानाय नुवा दिनैसिम आरो। बेखायनो गोनोखो आदबजों जुदि मावबाला जों साबसिन थाखा रां आरजिनो हायो आरो मानसिनि जिउआव थाखा फैसाखौ साफ्रोमनोबो नांगौ नङा होमबा नोंथां। आरो बिदिनो नों बोरमाखौबो नोङो मासे नङा मा नै जुदि फिसिनायनि अनगायैबो नोङो जुदि जुदि नों फिसियोब्ला नों गोबां रां आरजिनो हायो दिनै थ' बुंनो थाङोब्ला मार्केटआव बोरमा बेदरनि दामानो हायेस्ट होनबाबो गोरोन्थि गैया जुनारफोरनि गेजेराव नङा होमबा। दाइनजौ स्निजौ बाजि किल' जेरै अमाखौ जोङो मालाबा तिनस' सारिस'आवनो मोनगोन नाथाय बिनि डाबल जायो बोरमानि आ जुदि बेदरनि दामा नङा होमबा। बेखायनो जुदि जों बोरमाखौबो नोङो मोजां जुदि बिजनेस पार्पसाव जुदि लानानै जुदि नों फार्म खालामोब्ला नों गोबां रां आरजिनो हा हायो आरो बेजों होननानै आं नुहुरो आरो आरो लोगोसे जोङो दाउ खौबो जुदि जोङो बिदिनो बिजनेस पारपसाव फियोब्ला न'नि लकेल दाउखोबो नोङो बिजनेस पारपसाव फिनो हायो नाथाय जोंनि मानसिफ्रा गर'थ' लाया जे मासे मानै न'आव दोङो बिदिनो जोङो फिसा आजायनानै बिदिनो जोङो फोलेर बारायलांनानै दिनै बारायलांनायखौ नुयो नाथाय फार्म हिसाबै खुलिनायखो नुवा आरो खम बिब बिबांनि मानसिया फार्म खुलियो आरो। अब्ला आं नोंथांखौ मोनसे खोथा बुंनो स सानदों नोंथांमोन सायेदावहाय सरखारनि बे आसुनि फैनाय बे बयलार बय जायखौ जों बयलार जायो नङा होमबा। बे बयलार फार्माआदि गामि ओनसोलाव थांनानै जेनेबा सखारनिफ्राय फिसा दानाफोरखो थांनानै जेनबा फिनोल'सो नांगो नों जायगाल' होनांगो नों फिसिनानै फेदेरनानै गफ मेन्टनो हरफिननांगो बे फिसिनायनि नामाव नोंनो बार' थाखा पार किल' बार' थाखानिफ्राय फन्द्र' थाखा पार किल' होयो आरो नोंनो अब्ला नोंथाङा बिफोरखो बिफोर सुबिदाखौ नोंसोरनि ओनसोलाव मोनदों नामा बेखौ आं मिथिनो लुबैदों।
जोंनि ओनसोलावथ' बेफोरबादि खाथि खाला माने खायसे माने जोङो खायसे सुबुंफोरखौ माने खालामनायखौ नुनो मोनो बेफोरबादिनो जोङो बेफोर बायसायाव बेफोरबादियाव बेसेबां बेनिफिट जायो बेसेबां मा होनो खमि जायो जों बेखौ माने बारा माने हिसाबखौ माने मोनथिसवा थेवबो जों खोनानो मोननाय मथे माने बेफोरबादि जेरै जोङो सरखारनि सायाव बेफोरबादि दाउ अमा जों दा दाउ अमा फिनायनि सायाव मोनसे जों जेरै लन बायदिसिना मोननानै सरकारा मोनसे मानसेफोरनो थांना थानायनि माने राहा होयो बे बै रांजों माने नोङो बायदिसिना दाउ अमा फिहिनानै नों जुदि मोजां जोथोन लानानै जों इनकाम इंकामनि बागै माने जों बेफोरबादिनो राहायै जिउ खांनो हा गोन नोंथां माने बयलारनि जेबोला बयलार दाउ दाउ देसि फार्म जेरै जोङो खुलिनानै बे फोरनि सायाव जों मोजाङै माने गोनोखोनि माने जों नियम नितिजों बायदिसिना माने बेसोरखौ थाबैनो माने फेदेरनो हागौ आरो माने जेरै जोंथ' जेरै दाउ अमा दाउफोरनो जेरै माइरं बायदिसिना जोंनि ओंखाम बायदिसि ना होयो थिग बेफोरबायदिनो बेसोर बेसोरनि जाग्राया एसे गुबुन रोखोमनि जायो माने नोंथां। बेसोरनि माने आदार जों जों माने एक्सट्रायै बायनानै मोनो बेफोर आदारफोरखौ जों बायनानै होनानै बेफोरबायदिनो नांगौ समाव जोङो बेमार जानाय समाव जोङो बिजि इरि होनानै माने बेखौ फेदेरनो हायो आरो नोंथां।
औ।
बिदि बिदिखौ नुदों आरो नोंथां। नोंथांमोननि साइडजोंथ' बिदि माने नोंथांमोनहाबोथ' गोबां मिथिगौ माने बेफोरबादि
औ जोंनि साइदआवथ' आं नुदों आथिखालाव जोंनि ओं ओ खाथि नसुंसे थानाय गामि गामिफोराव जदि सरखारारनिफ्राय थांनायखौ बिदि फिनानै हरनायखौ आं नुदों आरो गोबां दङ जोंनि साइदआवहाय माने बेफोरबायदि खाबुखौबो लानो हायोबा बिजोंबो गोबां रां आरजिनो हायो आरो जेराव नों फिनाल'सो हरनांगोन नोङो खमावनो दानाव नोङो ब्रै थामजिनिफ्राय ब्रैजि रोजा नोङो रां खामायनो हायो आरो नोङो बेजोंनो नांथाबनानै थानांगोन नोङो गुबुन खामानि मावनो मोननाय नङा नों टाइमाव नोङो दाउनो आदार होनांगोन नोङो दाउनो, नोङो नांगौ रोखोम दै होनांगोन, लाइट होनांगोन बेफोर फेसिलिटिखौ सब होजोबो गभमेन्टनिफ्रायनो अखल नों फिनाल' हरनांगौ नाथाय जोंनि गामि ओनसोलाव ओरैनो बेखार थानाय सेंग्राफोरा बेखौ फियोब्ला गोबां रां आरजिनो हायो होननानै आं सानो आरो जा सरखारनो नों हाल' होनांगौ नों फिना हरनांगौ। नोङो थ्रुस हाजारनिफ्राय सल्लिस हाजार फन्सास हाजार सिम खामायग्रा दोङो होननानै आं दिनै खोनादों आरो आं दिनै नुबोदोंबो जायफोरा बिदिनो दिनै सोलिनानै दं संसार नखर संसार दानानै दं जायफोरा बिदि खालामदों गोजोनै नों थ्रिस हाजार सल्लिस हाजारा जोंनि थाखाय गोबां फैसा बे सासे साख्रि आलाजोंनो समान नङा होमबा? साख्रि मावबाबोथ' नों दिउटियाव थांखानांगोन नंगौ ना नङा नोंथां? साख्रि मावबाबोथ' नों आतघन्टा नों दस दिउटी मावथारनो नांगोन अब्ला नोंङो सानसेयाव नोंङो बार' घन्टा आद घन्टा बे दावउजों नांफानो मानो हाया जेनेबा गाव गावनि नखर सुंसारनायाव जुदि रां खामायनो गोसो दंबा बेखौ आं सानो आरो नोंथां बेखायनो जोंनि मानसिफोरा बेफोर खाबुखौबो लानांगौ आरो बेयो जोंनि थाखाय मोजां दिनैनि दिनावथ साफ्रोमबो मानसियानो साख्रि नागिरनानै मोना नङा होमबा बेखायनो जोङो रां खामायनो अब्ला जोङो दाउ अमा फिसिनानैबो जोङो रां आरजिनो हायो बेखौ आं नुहरो आरो माथ्र जोंनि साननाय हनाय गोथों जानांगोन जों बेखौ मावगोन बेखौ मावनानै आं आंनि नखर सुंथानायाव आं एसेबाबो मदद होगोन नखराव आं खाम एसेबाबो खामायनानै आं होगोन आंनि थाखायबो खामायगोन बिदि जुदि गोरा थांखि लानानै जुदि साफ्रोमबो गामि ओनसोलाव थानाय सेंग्रा फोर बा सिख्लाफोरा जुदि थांखि लायोबा जोङो गोरलैयैनो जों रां आरजिनो हायो बेखौ आं नुहरो आरो आंनि फारसेनिफ्राय
बिदि दाउलथ नङाना नोंथां
औ औ दाउलथ नङा बेफोरनि बादिबो नों नों ननि लकेल दाउखौबो नों फिसिनो हागोन जेराव सरखारनि फैनायखौ नों नेयालासेनो नोङो दाउबो फिसिनो हायो नङा होमबा हांसोबो जों फिसिनो हायो जेरै फुख्रिफोर दोङोबाथ नों हांसोखो फिसिनो जोबोर गोरलै
औ नों
औ नांगौ रोखोमनि हांसोखौ नों दाना होबाय थानो हाया होननाङा बिसोर मालाय फुख्रियावनो नागिरनानै जागोन बिसोरो जास्ट नोंथाङा औ जास्ट सांबा बिसोरनो थानो थाखाय हराव न' मोनसे बनायना होबानो माला बिसोरो गावगायनो जागोन आरो गावगायनो बाज्रुम ज्रावगोन हाखराव आरो गावसोरनो गोसोबआ उथिनानै थागोन बिदि फुख्रि थायोब्ला जोबबोर मोजां आरो हांसो जों फिनो
नोंथांजों रायज्लायनानै नोंथांनिथिं सोंनाय सोंनाय माने सोंनाय थि सोंनानै नों